औ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
आ
अह खोनाबायना?
खोनादों।
अह मा खबर नोंथांना?
मोजाङैनो दं
आदसा ओमफ्राय आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंथांनाव मा होनो आ थिखालावथ' माइ आबाद मावगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोननि जाय गायाव मा मा माइ आबाद मावो?
जोंनि जायगायाव दा ओ रन्जित, बाहादुर, ओ ओमफ्राय माइब्रा, गोसोम माइब्रा गोजा, बेबायदि मावो।
माइब्राया गोस माइब्रा गोसोम आरो माइब्रा गोजाखौ
गोजा उम मावो मावो।
अह अह जा माइब्रा गोजा आरो माइबा जोसा
जोसा फिसा, ओमफ्राय आरो जोसा गोसोम,
उम
बेबायदि मावो।
ओमफ्राय गोदोहाय ओह माबायदि माइ आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालाव नोंथांमोननियाव माबायदि माइ आबाद मावो माने गोदोहायथ' जोंङो
गोदोहाय मा माइस फिसा माइ माइसा माइ खालि माइ बिदि मावोमोन ओयैया माइ मा फिसा माइमा गोदोर बिबायदि मावोमोन ओमफाय माया जलबुलि इयो गोजा आरो माइसालि माइसा फिसाया आरो खकबुनि बेबायदि मावो माइब्रा आरो आइजं आरो इनिफ्राय बिस मुथि, बाइस मुथि बेबायदिनो मावर
औ ओमफ्राय दा ट्रेक्टरजोंसो
ट्रेक्टर जों हालेवो ट्रेक्टर जों हालेवो सै सथाम सैथाम हालेवनानै गायो
गोदोहाय माबायदि खालामोमोन?
बे गोदो आरो हालि दै एवनाया हालिदो सैसे एवलाय मै होलाय मोसौदों सैसे होलाय मै होलाय सैथामसो होनानै मै होनानै माइ गायोमोन आरो गोदो।
आ अह। ओम ओमफ्राय नों बिथांमोननि थिं हा हा माइ हा हानायफोरा माबायदि? जेनेबा मिसिंजों हाय ना आखाइजों??
आखाइजोंबो हायो मिसिंजोंबो हायो दानिया माइखो मानसि बिराद थाब थाब हानानै, मे मेसेंनि दिनावनो थाब थाब हानानै नानानै बाय मोजां माबा खालामना लायो आरो जेनेबा अखा मोनि हिसाबै मिसिंदो बां थिनानै ना हानाय जाबाय दानिया आखाइदों बाइक लांबाय आरो गोदो आरो आखाइदोनो नो नायोमोन मोसौदो नायोमोन। मोसौदो नानानैसो माबा खालामोमोन खायनानै होयोमोन आखाइजों दा आरो मेसिंदो नानायखायर' थाब जायो आरो दा दुब्लियावनो हानानै नाखाना लाबनाय गोदि जायो आरो न'आव लाबनानै सान्दुंआव लामो बिदिनो लाबोनानै फोराननाय- ने फाख्रियाव सोयोरा।
अह ओमफ्राय नानायनि ओम सिस्टेमफोरा माबायदि माबायदि नायो-
नानायनि सिस्टामा- बिगा सिस्तामे- पन्द्रस' दुइ हाजार इदि- माइखो मिसिंदो नाना लाबो आरो- आरो न'आव- मिसिंदो नाबाबो बिगा सिस्थाम लायो आरो- बिगा सिस्टेम लाबोला- पासस' बिगासेयाव मिसिंदो नाबा
ओम।
दानियाथ' मोसौ गैलाना
अह दानि जुगाव मोसौ गैला नोंथांनि न'आव मोसौ दङ' नामा?
मोसौआ दङ' जोंहा ओम माब्रै माब्रै दङ।
अह मोजांआनो ओमफ्राय न'आव ओ न'नि थासारिया माबायदि जेनेबा दाउ अमा हांसोफोर लायो नामा नोंथाङा
न'नि थासारिया अमा दङ' माब्रै हांसो दङ' सिनि हांसो दङ'।
अह आरो ओम ओम। नों
जाथ'वाखैनो दासो मोनबाय मोननायालाय
अह मा ओंख्रि?
ओंख्रिया अमाजों आलु।
अ
भाजा थास' आइथें
अ अ
दा ओ थास' आथिं दा दैज्लां खमायाव थास' आथिं जायोना ओमफ्राय थास'खौनो थास' आइथिंखौनो संबाय आरो
मोजांनो थास' आइथिंया हाग्रायाव खनसायनाय ना बाजारनि
हाग्रानि खनसायनाय
अ मोजाङानो बिदिब्ला ओ ओ मा मा मैगं फोरखौ बर'फोरा हाग्रायाव खनसायनानै मोनो
हाग्रायाव दा आरो थास'नि मे दा दैज्लांनि दिनाव थास' बिबार थास' आथिं आरो बे माबाखौ मोनो ओ मा मा मोनो बे दैयाव माननाय मानले इफोरखौबो जायो। जेनेबा दा दैज्लाङाव लाव बिजौ
ओ
लाव बिजौफोरफोरखौ जायो ओमफ्राय बिदिनो खनसायनायफोररखौ मेस था जायो भिन्दि जायो। दा दैज्लाङाव बिदि जायो आरो
अ
बेबायदि मोनजायो आरो दा
आ दा बोथोराव लाव खुमब्रा न'आव दङना
नवाव दङ खमफ्रा लाव दङ
दा टाइमाव सिब्रु मैगं होनायखौ मोनो ना मोनाथाय
अ सिब्रु मैगंबो जायो।
अ
सिब्रु जायो।
बर'नि मा मा मैगं फोरा माने खाबजाथाव बा मोजांसिन मा मा मैगंखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो बा गुबुनजों मोजां मोनजाग्रा
दाथ' मानसिफ्रा थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बे ओ बिनि अनगायै मेस्था गोखै गोखा औवा मेवाइ अनला दाउजों जायो आरो। औवा मेवाइ अनला दाउजों जायो। ओमफ्राय मेगङा दा सिब्रुफोरखौबो जायो। ए मा नेक मेगंफोरा मा मा मेगं जायोमोन एफोरखोनो जायोसै आरो थास' स'आनो दा भिटामिना थास' स'आनो थास' आथिं आर थास' बिबार ओ बेनो बांसिन भिटामिन गोद बि जाना दोङो दा।
आ आ औ मोजां बर'नि जोंनि बर'नि दा मैगं थाइगंफोरा मोजाङानो।
थिथा केरला एफोर खो दा बोथोराव बहथ मोनो लेस स्रा बेफोरखौ बहुद मोनो दा बोथोराव।
औ आरो औ औ ओमफाय औवा मेवाइजों जे ओ एखौ जे गोखै खालामो बा मै ओ मा होनो मैखि खालामो ना
मोखै खालामनाया बे औवा मेवाइखो आसार फोर गोदै बानायनानै बैयामाव सोनानै दोनबा गोख खै जायो र' मोख
मा बायदि खामो बे औवा मेवाइ खो जेनबा मा बायदि खालामनानै मोख खो बानायो।
आगो हानानि बिखो बैयामाव सोबाय, सोनानै बियो बाय गोबौ दोनबाथाय मोखै जाबाय। आरो नों थाब जानो लुगैदोबा बिखो बैयामाव दै होबाय दै होनानै बे औवा मेवाइ खो हानानै दैजो सोमनानै खफाखो गोरा मारिना दोनबाय। बियो खाननै बा खानथामावनो गोखै जायो आरो बिदिखो खानथामाव जाजायो आरो आरो नोङो ओ थाब जानो आइ भैयामाव दै होआलासे नो सोना दोनोबा बेखौ गोबौ जाजायो आरो गोबौबो जाजायो आरो इनिफ्राय बाय गोबौजों गोखै जायो आरो इयो
औ
थाब जानो लुुबैदोबा नों खप्तासेयावनो जानो लुगैदोबा नों बिखै दै होनानै दैजों औवा मेवाइजों खपाखो गेजेद मारिना दोन दै सोमनानै बेखो खानथाम बा खानब्रैफोराव जाग- जायो
औ मोजां बिदिब्ला आरो मा होनो सेफालि बिबाराथ दा टाइमाव बारा ना
खेवालि बिबारा खेवालि बिबार बारा थुखना थुखना
सुखुना बिबार
थुखना बिबारखौ दा दा बोथोराव मोनो थुखना बिबार थुखना बिबार
ओमफ्राय मा मा मैगङा दादै दैज्लां दैज्लां बोथोराव जायो
मैगंङा दा मेस्था लाव खुमब्रा आरो बेनि ओमफ्राय थास आइथिं थास बिबार केरेला थिता केरेला भिन्दि जिखा फल
उम
आरो इनिफ्राय लेस्रा
औ औ ओम दे ओ दे बिदिब्ला नों थां आं फनखौ दोन्थनसै दे गोजोननाय थाबाय नोंथ थांसिम
गोजोनबाय